हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ बिदिनो दंथ'यो आरो आं जिरायना
अ अब्ला नोंथाङा आंबो ओरैनो दङ नोंथां। अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दं औ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां हागोन
औ अब्ला टपिकआ नाफाम बाथोननि नाफाम बाथोन बा नाफाम खौ जोङो माबोरै बानाय जायो ओ बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा ओमबा नों
औ औ औ
औ औ नाफाम होनब्लाथ' नोंथांआबो मिथिखागौ जानांगौ
औ एसे बर' हिसाबै जों ओ आं बा जों मिथिनांगौ एसे बेखौ नाफामखौ खोनायो मोनजायोबो न'आवबो एसे एसे मालाबा हो बानायनायबो मिथिगौ जों हौवा मानसि हिसाबै एसेबां नोजोर होनानै बे बुस्थुखौ नायबाय थाया आरो जे आइजोफोरा बानायो ना नालाय आं इसेबां बेखौ नोजोर होया बेखायनो एसे खोनानो मोनदों बा मोनजादों आरो बेनि टेस्ट ओ थावनायफोरखौ औ फोरमायनाय नोंथांआ एसे
अब्ला औ
औ
ओ नाफाम होनोब्लाथ' आं फोनबायग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ नाफाम होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखागौ
औ
नाफामखौ जोङो बोरै बानायो होनोब्ला जोङो गिबिआवनो हो नाखौहायो जोङो लायग्रोनांगौ जायो जोङो दंग' बिलो दैमा दैसा बेफोरबायदिआव बेवहाय लायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बिनिफ्राय जोंङो लाबोनानै फोसाबनानै जोंङो सान्दुंङावहाय फोराननानै रानहोना लाग्रोनाय जायो नंङा होमबा नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
जोंङो दैमा दैसा बिलोफोराव लायालासिनोबाबो जों बाजारफोरावहाय लायनानै बायना लायनानै जोङो बेखौहायो लाबोनोबो हायो ना गोरानखौ नङा होमबा नोंथां औ बिनिफ्राय जों बाजारफोरनिफ्राय लाबोबाबो जों सुनानैहाय सुना लाग्रोनानैहाय जोङो बेखौ साफायै फोरानग्रोनानै लाफिनबावनाय जायो
औ नोंथां औ नोंगौ नंथारगौ
औ बिनिफ्राय जोङो लाबोनानै जेब्ला जोङो नाफाम देनो रेदि खालामगोन अब्ला जोङो बे नाफाम देनायावहाय जोङो थास' गोसोमनि जे ओ गांखं बेखौहाय जोङो होफानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ औ
औ बेखौ होबालायनो नाफामा गोथावसिन जायो जाहैदों
औ औ
बिनिफ्राय जोङो आरो औ बुंलाय नोंथां
नाफामखो बेनि अनगायै आरो बेलेग गुबुन मुवाफोरजों बा मैगं थाइगंफोरजों बानायजायोना जाया नोंथां
औ आं बेलेग मैगं थाइगंफोरजों बानायनायखौथ' आं नुवाखै नों नोंथां अखल आङो बे थास'जोंहाय थास' देन्थाखौहाय होफानानैहाय आं बानायनायखौ नुदों आरोना नोंथां
अ औ नोंथां औ बेखौ नाफाम बानायनायनि उनाव बे खौ जानो हानाय राहाफोरा नोंथां मा मा बायदि बा माजों जानो हायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथांआ बानायनायनि उनाव
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ जोङो बेखौहाय बानायखांनानै माने मा माजोंहाय जानो हायो होनदोंना नोंथांआ बेखौहाय जोङोहाय गाव गोजाबो एवनानै जानो हायो बिनिफ्राय जोंङो अन्थाइ बाजाब बेफोरबायदिजों बो एवना जानायखौ जों नुनो मोनो बिनिफ्राय जों बेे थास' बिबार दाथ' दैज्लां बोथोराव थास' बिबार मोनोना नंङा होनबा नों नोंथां औ बेफोरबायदि जों ना गोरानफोरजों जायोब्ला बे नाफामखौबो एसे होफानानै बेहायो संनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेनिफ्रायथ' जोंङो गोबां बुस्थुफोरजोंनो आं जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां बयनिबो जानाया आलादा आलदा नालाय नंङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
औ आंङो बिदिनो मैथा गोखैफोरखौहायो जेनेबा बाथोन एवोना बेफोरबायदियावबो होफानाय खौ नुदों आं नोंथां
औ औ नोंथांङा औ औ नोंथांङा दा नाफाम न'आव नाफाम नाफामखौ बानायफेरबायना फेरा नोंथांङालाय
औ नोंथां आंथ' आं बानायफेराखै नाथाय आं बानायनायखौ नुदों आरो ना आंनि न'आव
औ औ औ औ आरो नोंथांङा न'आव बेा नाफाम बाथोन मोनजाथेरबाय नाथाय ना
न'आवनो बानायनाय हिसाबैहाय आं नोंथां नाफामखौ मोनजाफेरबाय
औ मा माजों बेबायदि संनानै मोनजाफेरखो नोंथांङा
आंथ' इदिनो गाव गोजाबो नाफामखौहाय गाव गोजाबो पियासफोर बायदिसिना फानलुजों फानलुफोरखौथ' फानलु माबा माबिफोरखौथ' होखायो नंङा होनबा नों दां इदिनो गाव गोजा एवना जाफेरबाय आरो दा बाथोन बेफोरबायदियाव मोनजाफेरबाय बिदिनो थास' बिबारफोराव होनायखौ होनानै जानायखौ नु बेफोरबाय आरोना नोंथां
आरो बे नाफाम खौ मा माजों बानाय जायो फिसा नाजों ना गिदिर नाजों ना गासै गिदिर नाजों ना गासै बेबो ज'यैनो बानायजोबनो हायो।
गासिबो नाजोंनो बानायनो हानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां ओंखायनो जेरावहाय जों लकेल ना होनो ना हाग्रायावहाय गुरबा मोनो बेफोरबायदिजों आं बानायनायखौहाय बांसिन नुदों आरो औ बेफोरबायदिखौ औ बेफोरबायदिखौ बानायनायखौ नुदों बिदिनो बिदि सालानि ना बायदिसिना बेफोरबायदि ना दंना आं बेफोरबायदिजोंहाय बानायनायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंथां नोंथांङा नुनो मोनदों नामा?
नुवाखै नुवाखै आं जोंनि बेथिंजाय बानायनायाव आंङो बे नं खोंथा बुंनाय बायदिनो थास' बुगा गोसोम थास' बे बुगा गोसोमजों आइया बानायनायफोरखौ नुदों बेजों बानायो आरो जेखिजाया गुरना लाबोनाय ना फिसा ना गिदिर गासै लकेल नाफोरखौ दैमानियानो जा दंग'निनो जा फुख्रिनियानो जा गुरना लाबोनाय नाखौ आरामसे सुनानै सुनानै बेजोंनो फोसाबनानै बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनदों आरो दा एसेबांथ' आंनो जोर होबाय थाया बेखौ माबायदि रोखोमै बानायो। नाथाय बे बेनि स्वादखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा जे बेनि थावनाया माबायदि
औ आंथ' बिनि गोथावखौहाय जोबोद गोथाव मोनो माने बयजोंबो माने आं जि दहाय मैथाफोरजों जाबा जायो बिदि होनदों दा आं न'आवहाय मोनजानाय माने माने आं बुहुत गोथावनो मोनो माने बिनि मोदोम बिदि बिनि जे सेन बिनि मोदोमनाय आं बेखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना नोंथां औ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथाङाबो नोंथांमोननि न'आव बानायनाय हिसाबै नोंथाङा मा मा जोंहायो मोनजाफेरखो
बेखौ आं बेबायदि ओरै माखासे मुवाफोरजों संनानै मोनजाफेराखै ओरैनो खेबसे बे बे गोजा जोंहा बानलु होनानै रुदुबनाय होनो नालाय बर' मानसिया बेखौ बेबायदिनो संनायखौ मोनजाफेरदों आरो। बिदिनो आरो बे औवा मेवाइ ना मा होनो
औ-औ
औ बेजोंबो संना जानायखौ खोनानो मोन्दों आरो आं मोनजाफेराखै। बेबायदिनो आरो बायदिसिना मुवा होफाजायो होनना खोनानो खिन्थु मोनजाफेराखै आं बिदिनो बिदिनो एवना जानो हायो। आरो बेखौ रुदबनानैबो जानो हायो होननानै आं खोनानो मोनदोंबा मोनजाफेरबाय आरो बेखौबो
औ
बेखिनियानो नाफामनि एसेबां मोनजानायनि माबा गैया आरो न हुदाया गैया आरो खम जोङो जोबोर बहुद खम दङ एसे बानायबाय न'आव बानायफेरबाय थानाय जाया नालाय खेबसे बानायोब्ला ओरैनो बेखौ आरो खेबनै खेबथाम बानायबाय थानायखौ नुनो मोना खेबसेयानो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आं न'फोराव
बोसोरावहाय खनसे बानाय बानायोना नोंथां। सोरबा सोरबा बानायबाय थायो नाथाय जोंहानियावहाय जोंनि न'आव आर ना बोसोरसेयाव खनसे बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो ना दा दैज्लां नालाय। नाफोरखौहायो जोङो बुथुमना लानानैहायो जेब्ला माइ गायखांगोन जेब्ला सानदुंफोरा मोजां जागोन अब्ला देनायखौहाय नुनो मोनगोन आरोना नोंथां नोंसिनिखैलाय बोसोराव खनबेसे बानायनाय जायो। नोंथांमोननि न'खरफोरावहाय बा
फोरमायबावनो हागोन नना खेबसे नोंथाङा मा बुंदोंमोन।
नोंथांमोननि न'खरफोराव बा ओ ओनसोलफोराव नाफाम खौ बोसोराव खनबेसे देनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा?
आं जोंनियावथ' जोबोद खम आरो नानि बि बाङाबो जोबोर खम नालाय बेनिखायनो नाफोरखौ मोनबाय थासोआ गुरना लाबोनाय जाया। बानायनायखौ जोबोर खम नुनो मोनो आरो न'खर न'खर बबा न'खराव गामियाव बा न'से बा न'नै नुथाम बेबायदि नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो नुनो मोनो बेबायदि आरो जोबोर बानाय नाय जाया आरो बेखौ आरो बेनि सुवादखौ गो थावनाय मोनो ना थावनाय मोना बेफोरखौबो आं सोंनाय जाया जे नाफाम जोंनि बर'नि हारिनि गुदि मैगं मैगं होन खौनो होनजायो बेसोरबो नङा होमबा बेबायदि सोंनायबो जाया सों गामि गामि थांनानै सोंनायबो जाया नालाय मिथिस'नाय मोन स'आबो जानो हागौ आं सोरबा गासैबो बनायनोबो हानो बानायना लानो हायो बा सोरबा बानायाबो जानो हागौ बेबायदि ओरै सोंफेबाय थानाय जायो। बे जों मिथिनो मोना आरो।
औ
औ नोंथां ओरैनो सोरखौबा नुब्ला नुफ्लांनाय जायो मालाबा। बिदिनो आरो खोनाबोबा सोङोब्ला सोंफ्लांनायाव ओंखाम जानायाव बेफोरबायदिनो जों सोंफ्लांबाथाय मिथिनो मोनो आरो।
ओ औ अब्ला नोंथाङाबो नाफामखौ गोथाव मोनोना?
औ मोननांगौखौनो होननांगोन दे नोंथां।
औ
औ
नाफामाबो मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'फोरनि मोनसे जामुङानो होनजानांसिगोन ना बेखौबो नोंथां औ औ
नोंथां दा नोंथांनि न'वाव दा नाफाम दंना गैया नाफाम बानायनाय दंना गैया दासान्दि
औ दायो नाफाम बानायनाय गैथ'ला नोंथां जोंनिया
औ बान माबाफोर बानायनो बा नोंथांमोना बानायनो होनना साननाय जादों नामा?
औ औ नोंथां बानायनो होननानै जोङो दा दैज्लां बोथोराव जोंना गोबां माने दा ना गुरबानो मोनो नालाय बेखौहाय जोङो गुरनानै माने बुथुमनानै दोनबाय थादों आरोना नोंथां जेब्ला जोंनिया आबादफोर मावनाया जोब गोन अब्ला जोङो बे नाखौहायो ना फोरानना दोननाय बेखौ जोङो बेखौहाय देनानै दोनगोन आरो
औ औ नोंथां औ नोंथां समा जोबबोबाय जोंना नोंथां लाखिथ'नाय
औ औ नोंथां अब्ला दोनथ'नोसै नङा ओनबा नोंथां औ